औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
आदसा नोंथां दा मा खालामना दं नोंथाङालाय?
आं ओरैनो नै उनदुला
औ आंबो नोंनिखौ बारा मोजां खोनानो मोनाखै आरो ना नोंथां। दायो नोंथाङा आंनिखौ मोजाङै खोनादों ना? हेल' नोंथा?
औ क्लियारलि खोनाबाय आं नोंथां औ नोंथांखौ आं क्लियारलि खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामनानै दं होनब्ला? खोनादोंना नोंथा?
औ खोनादों नोथां औ खोनादों नोंथां आं दायो ओरैनो गोलांनानै दङ आरोना नोंथां। ओमफ्राय आतसा नोंथां जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंस्रा?
जानोलाय जाबाय नोंथां दहायनो जादों नोंथां।
आदसा नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रियालाय दा नोंथां।
आदसा नोंथाङा फ्रिब्ला आ मोनसे टपिक्स लानानै फैदोंमोन ना नोंथां
औ औ औ माथ' बे फोरमायनो हागोन।
टपिकआ बेनो जे जोङो न'फोरखौ मानो लुयोबा जोङो न'फोरखौ बोरै लुयो आरो ना टपिकआ बेनो
औ औ औ अब्ला आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायना होनोसै आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ औ ओ जोङो न'फोरखौ जोङो मानो लुयो होनोब्ला ओ आं फार्स्टआवनो नोंथां न'खौ न'फोरखौ जोरै लु बोरै लुयै जोङो आं बेनि प्रसेसखौ नोंथांनो एसे खिन्थाना होनोसै आरो ना नोंथां।
औ औ औ
न'खौ जोङो बिदिनो जोङो गोबां ओ औवानिबो जोङो लुनो बा जोङो बिदिनो सिमेन्टफोरनिबो जोङो लुनो हायो। स' बिदिनो जोंनि न'फोरखौ गोरा खालामनो थाखाय बे जोङो खुन्था गायग्रोनाय जायो। उ अ फार्स्टआवनो जोङो बिदिनो जोंनि न'खौहाय गोजौ खालामनो थाखाय जोंहा हा खोनाय जायो।
आरो हा खोखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो जोंनि न'खौ बेसेबां गिदिर खालामनांगौ बा बेसेबां फिसा खालामनांगौ बा बेसेबां गोलाव खालामनांगौ बा जोङो बे न'फोरखौ मोनानबेसे खथायावहायो बाहागो खालामनांगौ बैफोरखौ जोङोहायो सुनानै लाग्रोयो आरोना नोंथां।
औ औ औ
औ आरो जोङो सुखां सुनानै लानायनि उनाव जोङो बिदिनो जोंनि सेर सेर बे बेसेबां सुनानै बेसेबां मोनदों बैफोरनि सेर सेराव जोङो खुन्था गायनाय जायो।
औ
औ आरो जोङो खुन्था गायखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामबावो जोङो बैफोरावहायो ओरैनिफ्राय ओरै ओरैनिफ्राय ओरै जों मा होनो बिदिनो औवाफोरखौ बा बिदिनो जोङो फाकानि बा फाकानि रडफोर बेफोरखौ जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो न'फोराव आरो जोङो बिदिनो हानि न'फोर लुयो होमब्ला जोंहा बिदिनो गोबां खुन्थाफोर नांगौ जायो। बुं नोंथां औ जोंहा बिदिनो गोबां औवानि गोनां ए औवानि औवाजोंनो जोङो बिदिनो गोबां न'फोरखौ जोङो नुनो थाखायो आरो जोङो फार्स्ट बिदिनो न'फोरखौहाय बिदिनो खुन्था गायखांनायनि उनाव जोङो जेरै जोंनियाव उखुम होनाय जायो उखुमखौ जोङो थिंनि गेजेरजों बानायनो हायो। बा जोङो बिदिनो जेंला जेंसिफोर औ ओ थुरि थुरिफोरजों जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोङो औ औ आरो जोङो बिदिनो फ्राय जोङो नुबावो जे जोङो बिदिनो बेफोरावबो गोबां औवा फोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो बिदिनो न'फोर लुखांनायनि उनाव जोंहा बिदिनो हाबलाय ओंखारलायनि थाखाय जोंहा दजा बानायनाय जायो बेैफोर दजा फोर जे मोनबेसे मोनबेसे खथानि बेफोरखौ जोङो बानायनानै होफैेनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो बिदिनो एखे रोखोमै पाखक्कानि न' न' लुनोब्लाबो जोङो बिदिनो गोबां बिबाङावहायो बिदिनो गोजौ गोजौ न'फोर बानायनायफ्रा जोंहा बिदिनो पाखक्कानि गेजेरजों गोबां गोजौ गोजौ मा होनो खुन्थाफोरखौ जोङो होनांगोन। आनथां आरो जों न'फोरा गोरा जानो थाखाय हायो बैफोरावहाय सिमेन्टफोरखौ मस्लाफोरखौ बुर्जा होनांगौ। आरो जोङो बिदिनो, औ। आरो जोङो बिदिनो पा-पाक्का फोरनि न'फोरखौ नुयो-नुयोब्ला जोङो बिदिनो ओ
बेफोरखौबो बिदिनो मोजां सुनानै लाग्रोनानै। बेफोरनि गेजेरावबो बिदिनो फ्ल'-फ्लरफोर दा-दालायनानै बिदिनो मोजां ओ खालामनाय जायो सुनानै आरो जोङो बिदिनो नुबावो जे बिदिनो फाखकानि न'फोरखौ जोङो इथाजोंसो गाथिनाय जायो। नाथाय जोङो हानि न'फोरखौ जोङो बिदिनो इन्जुर-इन्जुरफोरावहाय बिदिनो हाजों लिरलानाय खौ जोङो नुनो मोनो। नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ। नाथाय जोङो बिदिनो पा फाखकानि न'फोराव फाखकानि न'फोरखौ जोङो नायोब्ला जोङो इथा जे जों स्मिथ मोनसे बेफोरजों जोङो इथाफोरखौहाय गोरा खालामनो हायो आरो ना नोंथां। जे बैफोरजोंनो जोङो न'फोरखौ जोङो जोंनि न'फोरखौ जे फाख्कानि न'फोरखौ बेफोरजोंनो लुनाय जायो आरो जोंहा बिदिनो गोबां बिबाङाव रडफोर नांगौ जागोन। पाक्क नि लुनो पाक्का न' लुनो थाखायब्ला। आरो गोबां बिबाङाव स्मिटफोर नांगोन जागोन अन्थाइ फोर नांगौ जागोन। बालाफोर नांगौ जागौमोन। आरो बिदिनो गोबां खामानि मावग्रा लेबारफोर नागौ जागोन। आरो बिदिनो जोङो बिदिनो जोंनि न'फोरखौ बिदिनो एक थाला बा दुइ थाला बिसोरबायायदि नुनो थाखाय जोंहा जोंनि रड फोरखौ गोलाव गोलाव हासनांगोन आरो ना नोंथां। आरो जों बेफोरखौ गोरा खालामनो थाखाय जोंहा बिदिनो बोयफोरावहाय इसमिटफोर जे जोङोहाय इथा गाथिखांनायनि उनाव बेफोराव दैफोरखौ जोङो सारनांगोन आरोना नोंथां।
औ औ औ।
औ। बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो मावलेबाय थानांगोन मावफ्लेबाय थानांगोन। होमबा अब्लासो जोंनि बेफोर न'फोरा हाय गोरा जागोन। आरोना नोंथां। औ। औ बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जोंङो मावनांगोन। बिदिनो हानि हानिखौबो जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहाबो बिदिनो लहानि गोनांथि जायो। जेरै ल'हा जेरै जोंङो बिदिनो गिदिर गिदिर खुंन्थायाफोर औवाजों जोङो बानायजोबनो हाया। बेनि थाखाय जोङो स्मिट थंब्रै बा थंबाफोर बेफोर जोंना न'फोरा बे मोनबेसे खथानि बेफोरबायदि हिसाबै जोङो मोनसे खथायावहाय थंब्रैखौ गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ आरो जोङो बिदिनो बैफोरखौ गोराथा गोरा खालामनो थाखाय जोंहा दिरुं-दिरुंनि गोनांथि जायो। जे जोंहा दिरुंखौहाय दिरुंफोरजोंहाय बेफोर खुन्थाफोरखौ गोरा खानो हायो। बा बिदिनो बारहुंखाफोर फैयोब्ला बेफोरबायदि न'फोरा गोरायै थायो आरोना नोंथां।
औ।
औ। ओ नोंथाङाबो दा ससे फोरमायनो हागोन नामा? हागोन हागोन।
जेब्ला आङो फोरमायनो जोङो न'खौ मानो लुनाय जायो होनोब्ला जोंङो जोंहा थ्रिसखालि ओ गोदोनिफायनो जोंहा न'फोरखौ लुबोनाय जादों। मानो होनो बिदिनो बारहुंखा बिदिनो अखाफोर अखाफोरजों जोङो अखाफो अखाफोरजों जोङो बिदिनो सिजानो गनायनि थाखाय बेफोर न'फोरखौ लुनाय जायो बा बिदिनो हाग्राफोरनि जिब जु जुनारफोरजों जोङो बिदिनो ओ जे बेफोर जिब जुनारफोरा जोंनि जोंखौहाय बिदिनो ओ मा होनो बिदिखौ जखम खालामा बेफोरनि थाखाय जोङो न'फोरखौ लुनाय जायो मानोना जोंनि न'फोर लुनाया गोबां गोरा गोरा जायो बेनि थाखाय जोङो न'फोरखौ लुनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ आरो जोङो बिदिनो न'फोरखौ मानो नुनाय जायो होनोब्ला जोंहा बिदिनो आथि ओ दायो हायो गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमावहायो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा जोंनि आबौ आजैफोराबो बिदिनो न'फोरखौ लुयो नानै थाबोगासिनो दं मानो होनोब्ला आं दानि बुंलानानै जिब जुनारफोरा माब्लानि समाव माब्ला फैगोन बा बबे समाव बबे फैगोन बेनि थाखाय जोङो ओ लुनाय जायो न'फोरखौ आरो जोंहा बेफोरनि जिब जुनार निल' नङा बिदिनो गोबां ओ जेंना जेंसि जेरै अखा हानाय बा बिदिनो बारहुंखाफोर बारनाय बेफोरनि थाखायबो बा सारन्थाइ गावनायनि थाखायबो जोङो बेफोरबायदि न'फोरखौ लुनाय जायो आरो ना नोंथां। आरो औ आरो जोङो बिदिनो गोबां ओ गिदिर गिदिर लुबावो न'फोरखौ मानोना बैफोराव गोबां सुबुं थानो हायो आरोना नोंथां। बेफोरनि थाखायबो जोङो न' लुनाय जायो। मानोना जोंहा बिदिनो न'फोर गैयाब्ला बिदिनो गोदाव सोराव थायोब्ला गोबां बिबाङावहायनो बिदिनो बेमार आजारफोर जानायखौबो जों नुनो मोनगोन मानोना बैफोरनि ओ बिदिनो गगा मोननाय बेरामफोर जे गगा मोननाय बे बेरामफोरा बिदिनो गुज-गुज-गुजुनानै जे बैफोरनिफ्राय गनाय जे हांफोर बा एसे एनै खुदैफोर बैफोर जे गुबुन सासेनि मोदोमाव नाहैब्ला बेफोरो गगा बेरामजोंनो ओ गगा बेराम सोमजिगोन आरो ना जायनि थाखाय जोङो बिदिनो आलादा आलादा रुमफोरखौबो बानायनाय जायो। बा न'फोरखौबो जोङो लुनाय जायो आदथां आरो जोंनि संसार जालांनायावबो गोबां हेफाब होयो आरो बेनि थाखाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो न'फोरखौ जोङो ओ नुगासिनो दङ' बा बानायनायखौ बाबो सुबुं फोरा बैफोर न'खराव थानायखौ जोङो नुबोगासिनो दं आरोना नोंथां
औ नंगौ नं औ नोंथां नंगौ
औ आरो जोङो बिदिनो जोंहा बिदिनो गोबां फोलेरबो फोलेर जेरै जोंना बर' हारिफोर बर' हारिफोराव बिदिनो जोंहा बिदिनो बिमा बिफा थायो बिमा बिफा थानायनि जाहोनावनो जोंहा बिदिनो न'फोरखौ आलादा आलादा नुनानै होबाय मानोना जोङो बिदिनो गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर ओ गुबुन हारिनि जे सुबुंफोरखौ जोङो जोंनि न' फोराव लाबोयोब्ला जे जोङोहाय बिदिनो जोंनि ओ जातफोरा जोंनि धोरोम ओ जोङो जे जोंनि रावफोरजों जोङो सिनाय जानाय बेफोरबायदिनि थाखायबो जोङो न'फोरखौहाय लुनाय जायो बा गामि ओनसोलफोराव जोङो बेफोरखौ नुनाय मोननाय जायो
औ औ
औ आ ओ जोंहा बेफोरनि थाखायनो जोङो गोबां बिबाङावहाय न'फोर जोङो फ्राय गोदोहाय नुनो नुनो मोनो मोन जे दहा लहाफोरखौबो जोङो बिदिनो नुनो मोनामोन जोङो हानि न'फोरखौहाय बांसिन नुनो मोनोमोन। ओ जोङो बिदिनो दाबो नायनो थाङो बा जोङो गोदोनि दिननिखौ नखौ जोङो दाबो नायनो थाङोब्ला ओ गोदोनि सुबुंफोरा मा होनो हाजोंनो लुयोमोन आरोना न'खौ। गोदोनि राजाफोराबो जोङो फ्राय जोङो बांसिन नुनो मोनो। जोङो दाबो थाङोब्ला जोंनि आसामावनो थानाय जे शिबसागर होननाय मोनसे जायगायाव जोङो दाबो नुनो मोनो जे गोजो-गोदोनि ओ मा होनो राजाफोरा बिदिनो न'फोरखौ माजों लुयो होनोब्ला बिसोरो बिदिनो मा होनो हाजों लिरलानानै हानि एसे गिदिर गिदिर महरै खालामनानै बेफोरखौ रानहोनानै गोरा महरै बैफोरजोंबो बिसोरो लुनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ
औ बेफोरखौ जोङो गोबां बिबाङाव आथिखाल सन जोङो दानि आथिखालनि ज' नायनो नङला जोंहा बिदिनो गोबां न'फोरखौ जों नुनो मोनसै। प्लास्टिक हानियानो होन बा इन्जुर हानियानो होन बा फक्कानियानो होन बा माबा मोनसेनियानो होन बा हाग्रा बंग्रानि थुरिफोरनिखौनो होन जों गोबां बिबांनि न'फोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। आथिखाल जुगाव ओ जेरै जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां दा दसे सम रायनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथां